औ खोनादोंना नोंथां?
थां।
औ बा ओ जोङो दिनै माब ओ हाबा जोंनि बर' समाजनि हाबानि सोमोन्दै एसे सावरायनि, सावरायनो हागोनना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां। ओ नोंथाङा एसे बुंग्रोदो
औ ओमबा ओ नोंथाङा खोनासंदो आं हाबानि सोमोन्दै एसे नोंथांनो ओ फोरमायग्रोनि आं जाखिनि खौ मिथियो बिनि सोमोन्दै आं ओ बुंगोन ओ हाबा एबा जुलिया जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे समाजखान्थि नङा होनबा? बे ओ हाब हाबा खान्थिया सुबुं माहारिजों माने जोनोमनिफ्रायनो फैफादों बा गसाया दानानै नानै हरनाय होननानै जों ओ जोंनि सुबुं माने सुबुं माहारिफोरा साननानै लायोबा बुङो। औ आरो सुबुं समाजाव हाबा खान्थिनि हेफाजाबैनो माने गावजों गावखौ माने मि जुनादनिफ्राय आलादा खालामनानै लानो हायो। आरो जुलि एबा हाबा जानाय हौवाया माने बिसिनि सुखु दोखु आरो थांना थानाय गासैबो बिबानखौ ओ रुजुनानै लायो। जुलिनि उनावसो माने बिसोर ओ जुलिनि उनावसो बिसि फिसाय न'खरनि सुखु गोजोन ओ दानो थांनायाव माने हाबा हुखा मावनाय ओमफ्राय सानैबो समाजनि नेमखान्थि बायदियै सोलिनो गोनां जायो। ओ बेनिखायनो मानसिफोर फ्रा माने जुलिनि उनावसो समाजनि माने समाजनि खोथाफोरखौ मिथियो बा समाजनि समाजारि जालांदों होननानै बुंनो हायो। हाबानि उनावसो औ आरो जोंनि बर' समाजाव हाबाया ओ जेनेबा हाबाखौ मोननै बाहागोनि राननो हायो जेरैहाय बिमा बंसआरि खान्थिजों हाबा जानाय आरो बिफा बंसआरि खान्थिजों हाबा जानाय नङा होनबा?
औ नंगौ।
जोंनि ओ बर' हारिनि सुबुंफोरा ओ बिफा बंसआरि खान्थिजोंनो हाबा जायो नाथाय दानि गोदान मुगायाव ओ बिमा सोरखौबा सोरखौबा माने बिमा बंसआरि खान्थिजोंबो हाबा जानाय खौ जों नुनो मोनदों।
औ।
औ।
आरो ओ हाबानि माने गोब हाबा होन ओ जों माने जोबोद ओस माने गोबां समाजारि नेमखान्थिफोर दं नङा होनबा?
औ नंगौ।
आरो ओ हाबा जानोब्ला ओ मोननै न'खरनि माने ओ ओम मोननै न'खरजों मिलायनाय जानांगौ। अब्लासो हाबा जायो होननानै बुङो जेरैहाय ओ हिन्जाव गोदानखौ नायहैनाय ओ बेबायदि गोबां नेमखान्थिफोर दं जोंनि ओमफ्राय बारलाम्फा बैराथिफोरनि गोबां ओ बाथ्राफोर हाब बायाव जोङो ओ नुयो बा मिथियो।
औ नंगौ।
औ नोंथाङा ओ हाबानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। नोंथाङा हाबानि सोमोन्दै गोबांखौनो फोरमायलांखाबाय। अ। दा आंनि नोजोरावबो नोंथाङा जा बुंदों ओह बेफोरनो दङ आरो। दा ओह बिनि माने बेखौ बुंनायनि सोलायै आङो गुबुन मोनसे नुथायाव फैनि।
औ।
ओ जेरैहाय गोदोनि हाबा आरो आथिखालनि हाबा। बेवहाय जोङो गोबां। फारागथिखौ नुनो मोननाय जादों आरो।
औ औ।
जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला हाबा दान नायनि ओह जाम नियम निथि। बेबो एसे सोलायबाय ओह बेजों लोगोसे। ओह हाबा दानखांनायनि उनाव जा रायजोनो जानाय लोंनाय खालामो। ओह। जायगाखौहाय समायना खालामो सा ओह साजायो बेफोरनि नुथायफ खौबो जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननाय जाबाय आइ ओह। उम हाबा दाननायनि बेलायाव बुङोब्ला गोदो गोदायो। ओह‌ एसे। खान्दा आदबै बानायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव ओह बबेबा बबेबा जायगायाव एसे गोलाव प्रसेसै बानायनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ दायो आङो।
से एसे बुंथला। बियो गाव गाव ओ गामि आरो समाज लानानै। जायो। ओ दा आङोम नैबे जानाय लोंहोनायनि बेलायावबो बुंनोसै आरो। गोदोनि बेलायावहाय। जानाय लोंनायखौ हाबायाव गोबां गालाय गुजाय नुनो मोनोमोन माने ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ नि फुख्रि होननाय बर'नियाव मोनसे बाथ्रा दङ ना? ओ बेखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो। गोनाङानो जा गैयैआनो जा बयबो हाबा होनब्लाथाय जानाय लोंनाय खौ ओ हा बन्दक होनानैब्लाबो एबा फाननानैबाबो। आरो दाहार दु हार लानानैब्लाबो रायजोखौ जाहोनाय। खौ नुनो मोननाय जायोमोन। जायनि जाहोनाव हाबानि नि उनावो गोबां खस्थ' भुगिनायखौबो जों जोङो नुनो मोननाय जायोमोन।
औ औ नंगौ।
दा ओ आथिखालाव बिनिफ्राय एसे सोलायनायखौ एबा गोदान मुगाजों गोरोबनानै सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो। जेरैहाय ओ नांनायनिख्रुइ बांसिन बाहायनाय खौ आथिखालाव बांद्राय नुनो मोननाय जालिया। ओम। ओ फार्स्टआवहाय बिसोरो हिसाब खालामग्रोनानैसो खरसखौ खालामो आरो सङो जेनेबा हाबायाव दरबेसे गामि? खौ निमन्त्रन होगोन। जेनेबा लिंहरगोन साबैसे सुबुं फैथाव थाव बेफोरखौ हिसाब खालामनानैसो संनायनि थाखाय मैगं थाइगं बा माइरं खौहाय ओ जखा बायदियै खरस खालामो एबा ओ थाग थियारि खालामो आरो।
औ औ।
ओम बिनिफ्राय जानाय लोंनायाव बेयावबो लिमिट फैनायखौ नुनो मोनो। थेवब्लाबो खायफ फा खाय फा गामियावहाय गोदोनि बायदिनो ओ आलाय सिलाय ओ जेनेबा नांनायनिख्रुइ बांसिन जानायखौबो नुयो। थेवब्लाबो आथिखालाव गोबां सोलायबोबाय।
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो थार। आरो बेबायदिनो ओ जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों ना हाबायाव माने दानि आरो गोद दिनैनि गेजेराव जोबोद फारागथि जानानै फैबाय। मानो होनबा ओ आंबो मोन बुंनि जेरैहाय ओ गोदो जोङो हिन्जाव नायनो थांबाबो माने ओ आसाम संखा बेबायदि दोनना फैनाय नेमफोरखो जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दायो जों बेफोरखौ नुनो मोनला। ओ मानो होनबा दायो ओ जामबुंनि जामबुंजोंजों माने बुंहरो बेबायदि। जोङो दायो औ जेरैबायदि सिगांथ' आसाम संखाखौ थेबनानै गालाङोमोन ओ न' न'नि बबेबा मोनसे खनायाव नङा होनबा? आरो सातदिनसो माने नेबाय थायोमोन आरो स्नि सानसो माने बिथांमोना नेबाय थायोमोन माने ओ हिन्जाव सिख ख्लाफो माने हिन्जाव जायो न'ख खराव हिन्जाव नायनो थांदों बे न'खरनिफ्राय माने बे न'खरनिफ्राय माबा ओ बिथांमोनानो माने न' हिन्जावलाहानि न'निफ्रायनो थांनानै हौवालाहानि न'आव बुंहैयो आरो ना? हाबा जागोन ना जाया बेफोरखौ नाथाय दानि ओ दायो माने बेफ खो नुनो मोनलिया नङा होनबा? आरो बारलाम्फा आरो बैरात थिनिबो अनजिमाखौ खम एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों। औ जेरैहाय सिगाङो ओ बारलाम्फाफोरखौ आरो गोबां थांनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आस आथिखालनि मुगायाव बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनलिया। नङा होनबा? आरो गोदो जेनेबा ओम ज आन ओ हिन्जाव नायनो थांबा थांबाथाय जौ लाङोमोन गय बेबायदिनो माबा ना बेदर माबा माबिफोरखौ लाङोमोन। नाथाय दा बेफोर खौ नुनो मोनलिया। आरो दानिया हाबाफोराव बेफोरखौ नुनो मोनलिया आरो ओ अमाखौबो ओ खावसे लाङोमोन बायदि आं एसे खोनानो मोनदोमोन बे बाथ्राया नंगौना नोंथां?
ओ नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना?
औ माने अमा, ओ अमा अमा दानोमोन आरो ना हाब माबायाव अमा दानोमोन होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो ना बिनि उनावहा अमाखौ माने खावसे माने ओ हिनजाव ओ हौवा हिनजाव गोदाननि न'आव लाङोमोननो आ दोनना खावसे ओमफ्राय औ जेब्ला माने हिनजाव गोदानखौ माने लायनो थाङो जेनेबा बारलाम्फामोन फोरा थाङोमोन नालाय। बै समावहाय माने अमा अमाखौ माने खावसे लांनानै माने हिनजाव गोदाननि न'आव हैयोमोन बेबायदि आरो खावसे हौवा गोदाननि न' आव थायोमोन बेबायदि माने खोनानो मोनदों आरो औ। बे बाथ्राया नंगौ ना?
औ नोंथां। आंबो आथिखालाव नुवाखैब्ला बो आङो खोनानो मोनदों बिजाबाव फरायनो मोनदों बे बाथ्राया सैथो जायखौनोखि जोङो ओ मामाइ मारा होननानैबो जायगा जायगा मुं दोननायखौहाय खोनानो मोन नो आरो औ आथिखालाव बे खौ नुनो मोननाय जालिया।
औ औ होमबा जोङो दिनै ओ हाबानि सोमोन्दै गोबां मिथिनो हाबाय। नङा होनबा? आ जोंनि सावरायनायखो बेखिनियावनो दोननिसै नामा नों थां? समाबो जाबाय औ